हेल' नोंथां, औ खोनादों ।
औ ओ नोंथाङा मा खालामबाय दङ' दा?
थ' ओरैनो दङ' दायो।
ओ । ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथां?
जाबाय नोंथां ।
अ मा ओंख्रि जाखो?
जोंनाथ' ओंख्रिया दालिजों अमा बेदरमोन माने ।
औ गोथावानो औ गोथावथार माथो । दा नोंथाङा ओरैनो दङ' नामा?
औ नोंथां दायो ओरैनो दङ'।
ए दा नोंथाङा ओरैनो दङ'ब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो सानदोंमोन । नोंथाङा सावरायनो हागोन ना? दा आङो ना दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय दा बेखायनो दैज्लां बोथोरबा जोंना ना सानानै बा ना बोननानै ना गुरनानै जोङो बायदिसिना सिना ना मोननाय जायो नङा होमबा?
औ ।
औ दा बेफोर नाफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना? दा जोंनि ओनसोलाव जोङो मा मा ना मोनो दा बेफोर नाफोरनिफ्राय जों मा खालामनो हायो नाफोरखौ जों फाननानै मा बा यदि रां खामायनो हायो बेफोरनि सायाव नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायना होदो ।
औ जागोन नोंथां ओ जोंहा माने ओ बरफोरनि गेजेरावहाय जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने नाहा मैया थांनानै ओ जाबोग्रा खा आरो ना नोंथां माने गोदो गोदायनि बर'फोर फ्रा थारमाने नाहा मैहा थांनानै जाबोग्राखा आर ना।
औ ।
नाहा मैहा थांना होनना होननानै बुङोब्ला जोङो गिदिर गिदिर जे बिदिनो ना हनाय ना सारनाय ना गुरनाय ओ ना हमनाय बायदिफोर ओ दङ आरो ना ओ बेफोरनि बेलायावहाय जोंहा गोबां ओ नाफोर दङ जेरै नाथुर ना सि- सिंगि, ना मागुर ना ओरैनो ना खावै ना बेंसि आरो फिथिख्रि ना गोरि नास्राय ओ ना मावा ना अन्थाइ बेफोरखौ जोङो बुंनो हायो आरो ना बिलोफ्रावथ जोङो गोबां रोखोमनि ना मोनबावो आरो ओ लोगोसे जोङो ओ बेफोरबायदिखौ ओ ना गुरखांनायनि उनावहाय जोङ लाबोनानै बिदि नो ओ गोदोनि समाव मा नाफ्रा माने गोबां ओ बुरजा- बुरजा मोनोमोन आरो नाफ्रा गोदोनि समाव गोबां दङ'मोन आरो ना बेफोरखौ ओ बर' माहारिफ्रा लाबोनानै ओ ना हनानै लाबोनानै ना गुरनानै लाबोनानै ओ हाथाय - बाजारफोराव फानोमोन आरोना हाथाय- बाजारफोराव फाननानै माने ओ बिब्दिनो ओ रांखावरिबो मोन- आरो लोगोसेयैनो ओ गावनि ओ नांगौ जानाय मुवा -बेसाद जेरै ओ ओ जानाय - लोंनायाव बायनो थाखाय ओ थाव - संख्रि बायनाय मैगं मैगं- थाइगं बाय नाय बायदि रोखनि गाननाय जोमनाय बायनाय बेफोरबायदियाव जोङो रांखावरिखौ बाहायनो हायोमोन लोगोसेयैनो ओ नाफोरखौ जोङो गोबां मोनोमोन नाथाय बेफोरखौ ओ फाननानै आग्लायोब्ला माने नाङाबा आरो ना नाङाबा माने बरफोर ओ बेफोरनि बेलायावहाय ओ ना- फामफोरखौ जोङो बानायनानै दोनोमोन ओ नाथाय ओ दानि बेलायाव ओमफ्राय जोंहा गोबां ओ नाफोरखौ खम जानायखौ नुनो मोनदों आरो ना ओ गोबां खम होननानै बुङोब्ला जोङो जेरै ओ ना सिंगि ना मागुर बेफोरखौ माने ओ जानला - मोनला जायगा फोरावनो हलाबानो माने मोननो थांलिया आरो ओ जिखुनु ना ओ ना फिथिख्रि ना मावा ना थेंगोना ओ ना स्राय गोरि बेफोरखौ माने जोङो खम मोननो हाबाय आरो ओ बेफोरबायदिनि अनगायैबो ओ बारलि-सारलि बेफोरबायदि ना गिदिर - गिदिर ना बेफोरखौथ जोङो ओ मोनखायासै जोंनि बेफोरबायदि ओ ओनसोलनि दैमा- दैसा बेफोराव जोङो मोनखायानोसै आरो बेफोरखौ ओ बिलो - बिलोमा, लैथो- लैथोमा बेफोरबायदियावसो जोङो बेफोरखौ मोननो हायो गिदिर गिदिर ना ओ जेरै ना थिमि ओ ना मागुर आरो गोबां ना बारलि गिदिर-गिदिरो ना कमलकाट ना मिरगा माने ओ मोननो थांला आरोना लोगोसेयैनो ओ गोबां दानि बेलायावहाय जोंहा रां खावरिबो आरजिनो हायो ओ नानि बेला जोंहाय गोबां गिदिर- गिदिर फुख्रि ओ बानायनानै जोङो ओ रांखावरि अ ना गिदिर- गिदिर फिनानै गिदिर - गिदिर बानायनानै जोंनिया नाफोराथ' माने बोसोरसेयाव जोंना आ गिदिर- गिदिर ना फिजानाय जेरै पास केजि, दस केजि जानाय बेफोरखौथ' जोङो जाखायानोसै बोसोरसेयावहाय अ माने बेफोरबायदि जानो थाखाय माने बोसोरथाम, बोसोरब्रैनि ना नांगौ जायो आरोना ओ बेफोरबायदि दै ओ ना देरनो थाखाय माने जोंना दैया माने आ बार' मास ज जानांगौ आरो ना राननो रोङि फुख्रि गिदिर गिदिर गोथौ गोथौ जानांगोन आरो ना बेफोरबायदियावसो जोंहा नाफोरखौ माने गिदिर गिदिर खालामनानै ओ जोङो रांखावरि आरजिनो हायो रांखावरि ओ मोननो हायो आरोना बेनि अनगायैबो जोङो ना दाननानैबो ना बयलार दाननानैबो जोङो गोबां रांखावरि आरजिनो हायो औ नोंथां औ खोनादों
दा नोंथां जोंथ' जिहेथु जोङो नाफोरखो दुब्लिफोराव बा हाखरफोराव फुख्रिफोराव जों मोनो दा खायसे नाखौ' जोङो फिसिनाय जायो नङा होमबा दा फिसा जाहोनानै जोङो न'नि फुख्रिफोराव जोङो नाफोरफोरखौ फिसियो दा रौ मिरगा कमल कार्ट भकुवा ग्रास कार्ट बेफोर नाखौ जोङो न'आव फिसियो नङा होमबा दा बेनि अनगायैबो जोङो खाय यसे नाफोरखौ जोङो मबा दुब्लिफोराव मोनो मबा अ दंग'फोराव मोनो निजरा फोराव मोनो ओ दा नाफोरा जाबाय मोननै रोखोमनि थायो मोनसेया जाबाय मा होनो बेखौ बिगुर गोनां आरो मोनसेया जाबाय बिगुर गैयि दा जोङो सिंगि ना बा मागुर ना बा बालि ना बेफोर नाखौ जों जोङो बिगुर गैया होननानै हमना लानाय जायो आरो फारसेथिं फिथिख्रि ना बा रौ मिरगा कमल काट भुक कुवा बिसोर जाबाय मा बिगुर गोनां नना नङा होमबा नोंथां औ दा जोङो ना फोरखौ जोङो फिना फिसिनानैबो जोङो गोबां रां खामायनो हायो आरो फारसेथिं जोङो अ दुब्लियाव मोननाय जोङो माब्लाबा दुब्लिफोराव जोङो सेन सानानै बा फिरिंगि जे जानानै बा दुब्लि दुब्लियाव थानाय फिसा फिसा हाखर बा दुब्लिनि गोरखाय बा नालाफोरखौ जोङो सारनानै जोङो जुदि नाफोरखौ फिथिग्रि नाफोरखौ जुदि बुरजा मोनोब्ला जोङो बेनिफ्राय मा खालामनो हायो जोङो फोराननानै नाफाम
नाफाम जोङो बानायनो हायो नङा होमबा दा नाफामखौ होनना बुङोब्ला थ' नाफामा जोंनि बर'नि मोनसे एंगार हायि मोनसे खाजा जानाय आदार नङा होमबा दा बेखौ जोङो नाखौ फोराननानै जोङो ओ ना जोङो नाखौ फोरानबाय बेनि उनाव गोरान जायोब्ला जों जोङो बेखौ थास' बुगा एसे होनानै जोङो देनानै हासुङाव सोना दोननाय जायो नङा होमबा बेखौ बेनि उनाव जोङो गोबाव साननि उनाव जोङो बेखौ दिहुननानै जानाय जायो जिहेथु गोदो जोंहा गोबां ना मोनोमोन नालाय नि आंखाल गैयामोन दा बेनिखायनो जोङो गोदो बेखायनो जोङो नाफोरखौ बेफोरबायदि फोरान नानै नाफाय बानायनानै जाबोयोमोन दा जोंहा नानि आंखाला बांनो हमबाय जोङो नाखौ जोङो मोननाया गोब्राब जासै दा बे ओंखायनो जोंनि गेजेराव गोबाङानो नाफाम बानायनाय बे नाफाम बानायनानै जानाय हुदाया बा नाफाम जोङो मोननो गैलिया।
खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों?
औ दा बेबायदिनो जोङो खायसे खायसे नाफोरखौ जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां होनना। जोङो सानना लानाय जायो दा जोङो हमना ला मागुर नाफोरखो मागुर ना फोर जायोब्ला जोङो जोबोर गोथावबो मोनो आरो जोंनि देहायाव बोलो जायो होननानै जोङो हमना लानाय जायो आरो। दा बेफोरबायदिनो जोङो बारलि ना बारलि नाफोरखौ दुरबल बा बेमारि बेमार थानाय सुबुङा जानो नाङा होननानै जोङो बुंनाय जायो आरो
उम उम उम ।
जोंहा नाफामखौ जोंहा नाफामखौ माने गोबां रोखोमै बानायबावो आरो ना जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो बर'फोराथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो ना हाम थांग्राखाङोमोन आरो ना। ओ बेनि अनगायैबो जोङो नाफोरखौ मे ना फिथिख्रिफ्र मोजांसिन जायो आरो ना नाफ्राम बानाय थाखाइ बिदिनो माने ओ नाफामखौ नाफोरखौ सायनानै माने जोङो आरामनो फोराननानै सानब्रै बा सानबासो फोरोंखांनायनि उनावहाय माने जोङो उवालाव देनानै माने लाग्रोनाय जायो आरोना बेनि अनगायैबो जोंहा नाफाम जानो नि थाखाय माने थास'आवबो नांगौ जायो आरो ना थास'वआवबो जोंना मोनथाम बेफोरबायदि मोनथाम रोखोमनि थायो आरो ना जेरै थास' दु दालि थास' गुफुर थास' गोसो गोम आरो गोबां रोखोमनि थास' बेनि अनगायैबो जोंहा थास' गोसोमखौहाय जोङो बांसिन होनाय जायो आरोना थास' गोरोमजों नाफाम बानायनानै माने गोथावसिन जायो आरो बेनि थाखाय माने होनाय जायो थास'खौ होनो थाखाय माने बेनि ब कलिखौ जनानै साफा खालामनानै लाग्रोनांगौ जायो आरो बेनिफ्राय सुनानै दसे दै दैुइ बोसोर होनानै फोराननानै माने दोननाय जायो आरो। बेनि अनगायैबो जोङो बेखौबो उवालाव देनाय जायो। लोगोसेयैनो माने थास'खौ देखांनायनि उनावहाय माने ओ थ जानै द जोना बि जा मोनानै म बिनो म सोनानै दोननाय जायो ओ। औवानि हास औवानि हासुङाव जोंहा बिदिनो सोनानै दोननाय जायो आरोना। जेरै औवानि हासुं होनोब्ला जोङो फारसेथिं गानस गोनां आरो फारसेथिं गानस्रि गैयै लानानै माने सोनानै दोननाय जायो आरो बेफोरखौ सोनानै दोननानै माने गोबाव समसिम सोनानै दोननांगौ जायो जोंहा। मास मोननै बा मास मोनथाम बिदि सोनानै दोननांगौ जायो बार हाबोब्ला माने जोंना ना नाफामफ्रा माने गोथाव जाया आर ना एबा नाफाम जाहैया माने बियो। लोगोसेयैनो नाफामाव माने गोबां गोजौ थाखोसिम मोनहैबाय जेरै होनोब्ला जोंना दायो जि आइ थेक मोनहैबाय नाफामा बिदिनो म माने बिनिखायनो माने जोंहा बयजोंबो सिनाय जानाय जाबाय आरोना आरो जोङो ग गासैबो सिनायसै बेफोरखौ बर'नि नाफाम होननानै। औ सोलायबोननायाया बेनो आरोना। गोजोननाय थाबाय नोंथां होनोमबा नोंथांखौ बिदि रायजलायनो मोनगोन औ।
मोननानै रायज्लायनो थाखाय नोंथांनिसिमबो